औ
नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा औ आंबो खोनादोंनो औ मा खालामदों औ नोंथांनिसि बो
आं दा ओरैनो दङ।
औ दङ नोंथाङा आंबो ओरै
अ औ जोङो दा बिफां लाइ बिफांनि सायाव सावरायगोन नङा होमबा
औ दे।
बिफां बुङोब्ला ओ गिबियावनो नोंथाङा माबायदि होननानै मिथियो बिफांनि बागै एसे खोनथानो हागोन ना
बिफां होनोब्लाथ जोंहा ओ बिफाङा जोहा बिफाङा बिफांनिफ्राय जोङो गोबां हेफाजाब एबा मदद मोननाय जायो ओ जेरै जोंहा फार-फ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोननाय जायो जेरै ओ मा होनो ओ फिथाइ जाग्राफोरनि बिफांफोरनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनजायो ओ लोगोसे बिलाइफोरनिफ्राय ओ जोङो बिफां बिलाइफोरनिफ्राय जोङो माखासे गेस मोनो आरो जोंहा ओ बिफांफोरनिफ्राय माने जोबोद ओ बिफांफोरजों जोबोद सोमोन्दो खाथि दङ आरो सुबुं माहारि हिसाबै लोगोसे बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिफांफोरनिफ्राय ओ माखासे बनफोरबो मोननाय जायो लोगोसे बिदिनो गोबां ओ मोननाय जायो आरो
उम
ओ जेरै बेफोरखौ जोङो औ जेरै बेफोरखौ जोङो हानानै औ हानानै जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो नबांबो लुनो हायो बेफोरनिफ्राय गोबां जोङो मान ने ओ हेफाजाब मोननाय जायो आरो लोगोसे जोङो सानदुं गोसा समफ्राव बबेबा मोनसे बिफां साया जा ओ गोसोफोरखौ एबा देहाफोरखौ थाजिम मोनो बे समाव जोंनो ओ सायहाबो होयो आरो नोंथां बे बागैनो बुंनाय जागोन बेखि बे नो
औ बिफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेन गेसखौ जों लायो नङा होमबा। ओमफ्राय जोंना जों नागारनाय खारबोनायदों कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफाङा सोबनानै लायो आ ओनसोलाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव औ बिफां लाइफां दानफायनानै न'बां लुबाय टाउन सहर जाबाय नङा होम बा औ बिफां लायफाङा खमायलांबाय जायनि जाहोन आव आबहावाया गाज्रि जालांनो हमबाय दा बिफां लाइफां दानफायनायखौ हमथानो माबाफोर राहा दं नामा।
बिफां ला-लाइफां दानफायनायना
बेकग्रावउन्डनिफ्राय बिराद माने माबा सोदोब
आवास-आवास थांदोंना औ दायोलाय-दायोलाय
दा जेबो खोनायासै
औ
दा खुयसनखौ खनसे खालाम फिनलाय
औ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बिफां लाइफां दानफायनानै न' बां लुदों नङा होमबा
औ
बिफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव आबहावायाबो गाज्रि जालांनो हमबाय दा बे बिफां लाइफां दानफानायखौ होबथानो माबाफोर राहा दं नामा
दं नोंथां बे बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानो थाखाय जोंहाथ' सुबुं अनजिमाया ओ गोबां बांनायफ्राय बांबाय नङा होनबा। लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ जिथुनाखि थाग्रा ओ जेनेबा जायगा फोर बैफोरबो जोंना ओ बारायनायनिफ्राय बारायलांबाय जायनि जाहोनाव जोंहा ओ हाजो ओनसोल जेरै बिफां लाइफां जेनेबा बुंनो थाङोब्ला हादानखौनो बुंनांगोन। जोंनि ओ बर' हिसाबै थ' जोंनो ओ हाजो सेर सेर थानो मोजां मोनो नङा होनोमब्ला।
औ
बेफोरनि बैफोराव माने जोंङो थांनानै माने ओ गोबां दानि जुगाव नुनो मोनसै जे हाग्रा दानफाय-दानफाय हाग्रा बोर स्रां-बोरस्रां ओ न'बां लुनानै हादान जाहैनाय औ लोगोसे बेजोंनो ओ जोंनि बर'फोराथ' आबादसो आबादबो मावनो मोजां मोनग्रा नालाय आबाद आबादाबो जोंनि थांना थानायनि मोनसे ओ- राहा नालाय बैफोरखौ जोङो दानफायनानै। ओ-आबाद एबा न' बां लुहैनाय जायो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि दा दंफां लाइ-बिफां लाइफां ओ- बिफां लाइफांफोरनि अनजिमाया जोबोद खमायलांनायनिफ्राय खमायलांदों आरो लोगोसे ओ-बिफां लाइफां खमायनायनि जााहोनाव। आबहावायाबो ओ सानफा एफा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोनो हमदों आरो। दा बेफोर ओ-बिफां लाइफ फांफोरखौ जोङो ओ- दानफायनायखौ ओ-एबा बोस्रांनायखौ अरनबारि ओ-फोजोबस्रांनो नाजानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो गासिबो। ओ-बिबान लानांगोन जे ओ- बायसान्सफोर माने मालाबाफोर गोनांथि समफोराव बिफांफोरखौ दानफाय बायोब्लाबो जों बिनि जायगायाव माने गुबुन बिफां माने गायसननानै होफिननाय बैफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो। साफ्रोमबो लालांलायोबा माने आबहावाया ओ- दानफायबाबो माने ओ-जोबस्रांनो रोंनाय नङा बैफोरबायदि थासारिया फैगोन आरो माने।
औ औ औ सुबुं अनजिमाथ' बांनायनिफ्राय बांगासिनो। ओ दा बेखौ होबथानोबा सरका रनि बिथिंनिफ्रायबो माने गोख्रों राहा लानांगोन नङा होमबा?
औ औ।
बिनिफ्राय।
औ दे।
ओ- देलाय बुंलाय नोंथाङा।
औ आंबो बेखौनो सोंनो नागिरदों जे जोङो बिफां फांसेखौ उन्दैनिफ्रायनो ओ- जेब्ला फुलि गायजेननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां? बैनिफ्राय जोङो बेनि फिथाइ मोनजासिम बेनि जोथोनखौ जोङो बोरै लानांगौ बेनि सायाव एसे फोरमायदो दे।
औ ओ- बिफां फांसेखौ जोङो दा गायनाय नि सिगां जोङो माने ओ- फुलिखौ। फोर बानायग्रोना लानांगौ। बा आज खालि गोबां ओ- गोदान आदोबजों बिफां फुलि बानायनाय जायो। बा थिं बा कलम होनाय। बेफोरबादि बा बेगरनिफ्राय बेफोरबादि। खालामनाय जायो। दा जोङो गिबियावनो। ओ हाखौ जावनानै। हाखौ गुरै खालामनानै बिफांखौहाय। गायनाय जायो। बिनिफ्राय ओ-बिफांखौ। ओ गुबुन जिब जुनार बोरमा मोसौनिफ्राय ओ- रैखा खालामनो थाखाय। बिफांखौ जेवरा होनानै ओ-जोथोन लायोबा बिफाङा माने ओ-जिब जुनारनिफ्राय माने।
ओ हो रैखा मोनो आरो।
रैखा मोनो औ आजिखालि नुनो। मोनो जुनाव बिफां लाइफां गायनाय नाथाय ओ नांगौ रोखोमनि जोथोन लायैयाव माने बे बिफांफोरा। ओरैनो। माने गायगारनाय जायो आरो दा जाय गायदों बेनो औ औ जाया गायदों बेनो जोथोन लानांगौ अब्लासो ओ नों जा आसा खालामदों बिफांनिफ्राय ओ बे फिथाइ खौ मोनगोनआरो। बेनिफ्राय बि बिफांनिफ्रायथ' जोङो ओ गोबां नोंथाङाबो बुंलांखांबाय गोबां मदद मोनो ओ अक्सिजेनजों लोगोसे जों फिथाइ मोनबाय बि बार मोनबाय बेनिफ्राय साया मोनबाय आरो बिफां लाइफां थायोब्लासो अखा बांखा हायो बेखोथ' नोंथाङाबो मोनथिखायो। ओ बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनावनो गर'माव ओ बिराद औ सान्दुं दुंनाया बिराद बारायलांगासिनो दङ।
औ।
दा बेफोरखौ हो-होबथानोबा जों ओ बिफां लाइफां गायनांगोन आरो गायनायल' जानाय नङा माने जों बिफां लाइफां गायनानै जोथोन लानांगोन आरो। उम।
दाखालै बा जुनाव नोंथांमोनथिं माबाफोर ओ बिदिनो बिफां फुलिफोर गायनायनि हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन नामा?
औ माने जोङो मोनसे ससाइटि दं नालाय जोंनिया ओ जों मोनसे गुदि फरायसालिफोरनि गथ'फोरखौ लानानै बे गुदि फरायसालियाव ओ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिफां गायदों जोङो
औ।
थाइजौ बिफां गायदों बेनि फाय ओ क्रिषण'सुरा गायदों बेनिफ्राय माखा खासे ओ बिबार बारग्रा गोबां रोखोमनि बिफांफोर गायनाय जादों आर
औ उम। ओरैनो बेसेसो औ गायदों नोंथां गायदों। जोंनियाबो मोनसे कमिटि दं। ओ बेयावनो ओ माखासे बिफां फुलि गायनानै जोङो बेखो मोजाङै जोथोन लानाय जों बेरा दुमनानै दोननाय जाबाय बेखौ। जाहाथे बोरमा मोसौफोरनि फ्राय ओ रैखाथि मोनो बैफोरखौ नोजोर बोनानै। नोंथां ओरैनो बेसेसो बुरजा गायनाय जादों।
आरोैनो सिकुलनि बाउण्डा रिया बांद्राय गिदिर नङिखाय माने बाउण्डारियावल' ओरैनो ओ नैजिनिफाय थामजिसो जागोन नामा। उम माखासे बिफांफ्रा दंखायोमोन बेनिखायनो जों बांद्राय बुरजा गायनो हायासै। बेखिनियानो आरो।
उम।
ओ
ओमफ्राय नोंथां जोथोन जिहेथु जोथोन लानांसिगौ दायो नङा होनब्ला? नोंथां जिबायदि जों गायना दोनबाय बेरायाथ' ओ मालाबा मोनसे समावबाबो ओ बोरमा मोसौआ हयथ' बुखुनानैबो होनो हागौ खिन्थु जों बेखौ ओ नोजोर ला खिबाय थानांसिगोन आरो।
औ औ नोजोर लाखिनांगोन दा आरो बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानो थाखाय नोङो ओ। बेनि बागै गामि गामि एवारनेस होनांगोन जोंनियाव थ' दासिमबो माने इडुकेसन सिसटिमा माने ओ बिदि हान्द्रेद पार्सेन्ट जाजोबाखै नालाय बे बेनिखायनो माखासे गामियारि सुबुं दा ओ माखासे खोथाखौ मिथिनो मोना बेनि थाखाय जोङो बेफोर बेफोरखौ होबथानो माने गामि गामि थांनानै एवारनेस खालामनाय हाबाफारिखौ लानांगौ आरो
औ। अब्ला नोंथां दोन्थ'नांसिगोन।
औ औ दे दे।
औ।